हेलौ
औ नोंथां खोनादोंना? ओं आं नों नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांनि सायाव नोंथांनिफ्राय ओ जोंनि दोरोङारि माइ आबादा बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा मिथिनो थाखाय फन हरनाय जादों नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
नंगौ नोंथां थारैनो । आबाद बुङोबा जोङो बे आबादखौ ओ थारैनो जोङो दुब्लिफोराव दुब्लियाव मावनायखौ नुनो मोनो दैज्लां बोथोराव बेखौ जोङो जोबोरैनो ओ बयखौबो जोङो मावनायखौ नुनो मोनो बेवहाय जोंनिया आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो जोङो खोथिया फोना लानांगौ। जायो बै खोथिया फोनानै लानायाव जोङो गिबियावनो माइखौ जोङो बस्थायाव सोनानै ओ दैयाव सोमना लानांगौ आरो बेखौ हरनैनायनि उनाव जोङो बोरियाव दैनिफ्राय बोरियाव बोखांनांगौ आरो बे बोखांनायनि उनाव दैया रानबाथाय जोङो बे खौ न'निनो एसे हायाव बेखौ जोङो ओ लखबना दोनो आरो बे लखबनायखौ लखबना दोनखांनायनि उनाव जोङो थास' बिलाइजों खोबनानै दोनो आरो खोबखांनायनि उनाव बेवयाव हरसेनि गेजेरावनो बेवहाय बे गाजा बेरो आरो बे गाजा बेरनायखौ जोङो आरोबाव जोङो बस्थायाव सोफिनानै जोङो फोथाराव लानानै थाङो आरो जोंनिया फोथाराव जोङो ओ दखरसे जायगा एबा दब्लायसे दब्लायनै जागाखौ जोङो बैदिनो जोङो ट्रेक्टरजों नल एबा जोङो गोदोनि बायदि सोलिबोनाय जोंनिया मोसौजों ओ मोसौखौ लानानै नांगोलदो एवनाय बैबायदि एवनानै जोङो हाखौ फोमोनना लाग्रोनाय जायो बे फोमोनना लाखांनायनि उनाव जोङो मै होनानै जागाखौ स्लिम ओ बानायना लायो आरो बेबायदिनो ओइ जोङो जि माइ सोमनानै लाना फैदोंमोन बे माइ सोमना लाना फैनायखौ बेवहाय जोङो सारनानै होयो बिदिनो बेवहाय सारखांनायनि उनाव ओ जोङो बे साननै एबा सानथामसोनि उनाव बेवहाय जोङो ओ फिसा माने बेवहाय खिलिनायखौ नुनो मोनो बिलाइ खिलिनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो बेयो ओ दास दान मोनसे एबा दान मोनसे खावसे जाखांनायनि उनाव बेखौ जोङो फुनो हानाय जायो आरो बेखौ ओ फुखांनायनि उनाव जोङो गायनो थाखाय जोंनि फोथारखौ एबा दुब्लिखौ जोङो ओ बैदिनो ट्रेक्टर एबा जोङो मोसौजों नांगोल बाहायनानै जोङो एवनायखौ नुनो मोनो गिबि खेब एबा नैथि खेब थामथि खेब बिदिनो ब्रैथि खेबालागै बै जायागाखौ हालेवनानै दुब्लि खौ हालेवनानै जोङो गायनायखौ नुनो मोनो। बेेक गायनाय बुङोब्ला जोंनिया गायनायाव जोङो हिन्जावफोरखौ गोबाङैनो गायनायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो बेवहाय जोङो ओ गायनायनि सोलाय जोङो बै गायग्राफोरनो जोङो बेथन हरनायखौ खौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोंनि जायगायावनो खायफा बिदिनो ओ जोंनिया सावरिफोरबो गायफायनायखौ नुनो मोनो नोंथां। बेयाव जोङो औ जोंनिया गायनाय हिसा बै माइखौ जोङो जोंनि बे ओ जोङो बेवहाय जोसा माइब्रा बेफोरखौबो गायनाय नुनो मोनो आरो जोंनि बे गोथौ हाफोराव जोङो गोबाङैनो रनजित माइखौ गायनाय नु नुनो मोनो बे रन्जित माइआ जोंनि गोथौ हायाव जोबोद जायो बेनिखायनो बे रनजित माइखौ जोङो गोबां गायनाय नुनो मोनो आरो बेवहाय बै गायखांनायनि उनाव जोङो बेयो ओ मास मोनब्रै मोनबा बिदिनो सय ओ द मानि उनाव बेखौ हानो हानाय जायो बेवहाय फिथाइ फिसा फिसा फिथाइ थायो बे फिथाइया जोंनिया मोननानै बेखौ जोङो हानाय हानाय जायो बे हानो हानाय बुङोब्ला बेवहाय जोङो गोदोनि बादिनो जोङो हानायखौ नुनो मोनो जोङो खासिजों सुबुंफोरखौनो हानाय खौ नुनो मोनो बे हाखांनायनि उनाव जोङो बै हानाय मोथिफोरखौ मोथि मोथि खाना दोनो नालाय बेखौ जोङो सानदुंआव सानसे एबा साननै फोराननानै जोङो ओ न'आव लाना थांनायखौ नुनो मो नो जाहाथे बेखौ ओ जोङो गोरान जाखायो आरो बिदिनो न'आव लाना थांखांनायनि उनाव जोङो न'आव ओ ट्रेक्टरजों जोङो बै ओ माइ माइखौ आलादा खालामनाय जायो आरो जाबोरखौ जोङो जिगाब जायखौ बुङो जिगाब जिगाबखौ जोङो आलादा खालामनाय जायो। बेबायदिनो जोङो जिगाबखौ आलादा खालामबाय आरो माइखौबो जोङो आलादा खालामबाय आलादा खालामखांनायनि उनाव माइखौ जोङो गोबांङैनो जोङो बैयावहाय दुलियाव सोना दोननायखौ नुनो मोनो आरो थालांनायफोरखौ जोङो बस्थायाव ओ सोनायखौ नुनो मोनो आरो बै जिगाबखौ जोङो जिगाब माइहुं हुमनानै दोननायखौ नुनो मोनो। नोंथांमोननि ओ जायगायाव ओ माइ आबादखौ माबायदि एबा मा रोखोमै आरो मा मा माइ आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां थारैनो ओ माइ आबाद होननानै बुङोबा जोंनि मोनसे दोरोङारि आबादा जोङो माइ आबादनि जोहै जोङो गोबां मा होनो जाग्रा आदार बा जोंनि गोनांथि जानाय जाग्रा आदारखौ जोङो बुथुमनो हायो नङा होमबा? जोंनि गुबै आदारानो जाहै फ्राय ओंखाम नङा होनोमबा नोंथां? बे ओंखामानो जाहैबाय जोङो माइनिफ्राय फैनाय ना। जोङो नोंथाङानो बुंनाय बायदि माइखौ जोङो फारियै मा खालामो जोङो फार्स्टआव माइज्लि खालामनाय जायो आरो बे माइज्लिनिफ्राय जों माइज्लिखौ बोरै खालामो होननानै बुङोबा जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दैयाव ओ जोङो बस्थायाव सोनानै सोमनानै दोननांगौ ना माखासे साननि उनाव बेयो जेब्ला गाजा बेरो जोङो बेखौ बोखांनाय जायो बिनि उनाव जोङो खोथिया थिलि खालामनाय जायो खोथिया थिलिया जाहैबाय जोंहा दुखसे जायगा जेराव जों खोथियाखौ फोनाय जायो। बेयाव जोङो माखासे ओ हाखौ एवनानै दुहु दुहु खालामनानै जोङो बेखौ समानै फोनानै दोननाय जायो आरो बेयाव जोंहा एसे बिबांनि दै होनाय होयो हायोबा जोंहा मोजाङैनो जायो। बेबायदिनो जोङो गोदोनि दिनाव जोङो एसेल आबाद मावनाय बा एसेल हायाव जों माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो बिरोंदामिजों जौगा होजानाय जोंहा माखासे आगजुफोर जेरै ट्रेक्टर बायदिसिनाफोरना बेजों जोङो खम समनि गेजेरावनो गोबां बिगाफोर हाब एवनानै जोङो माइ आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंहा दैनि गोनांथिथार दैया दै गैयाबोला जोंहा माइ आबाद आबादा मोजां जाया। ओ जोंहा माइआ जोंहा साबसिननै जायो होननानै जों मिथियो ओ दैयाव गायग्रा माइ आबादफोरा जाहैबाय जे बेबायदिनो रनजित जोसा माइब्रा मालबक बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओ रोखोमनि जोङो माइ जोलैखौ आथिखालाव नुनो मोनो। जोङो बे माइ जोलैफोरखौ जोङो नआवनो बानायना लानो हायो नाथाय आथिखालाव जोङो गुबुन गुबुन दोरोङारि आदबजों मावनाय ओ बानायनाय जोंहा पेकेटाव सोनानै दोननाय जों जायखौ बाजार बा हाथाइफोरनिफ्राय जोङो बायनानै मोनो बेनिफ्राय जोङो माइज्लि खालामनो हायो। नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोङो माइ आबाद होननानै बुङोबा जोङो ओरैबायदि मावनाय जायो जोंहा खोथिया जाखांनायनि उनाव जोङो मोनसे फैलाव हायाव जोङो आलि खोनानै ओ माइ आबादखौ मावनाय जायो आलिखौ जोङो मानि थाखाय खोयो होननानै बुङोबा बेयाव ओ नांगौसेबां दैखौ दिदोमै ला खिनो आरो नांनायनि बारा जानाय दैखौ जो जावगारहरनो बा बोहैलांहोनो थाखाय जोङो आलिखौ थि खालामनाय जायो आलिनि जोहै जोङो दैखौ लाखिनाय आरो दैखौ हगार हरनाय हाबाखौ मावनाय जायो बेबायदिनो दखर दखर आलि खालामनानै जोङो ओ माइखौ गायनाय जायो आरो माइ गायनायाव जोंहा ओरैबायदि जानो नांगौ हाया जोंहा जाहाथे मोजाङै मोनो आरो जोङो आखाइजों गोरलैयैनो थुनो हायो जोङो माइखौ एसे एसे लानानै फारि फारि बेबायदिनो थुनानै जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायो। जेब्ला माइखौ गायखाङो अब्ला बेनि उनाव जोङो लासै लासै देरै देरै देरनानै जोङो बेयाव जोथोन लानो नांगौ जोङो हाग्रा रजयोबा हाग्राखौ फुनो नांगौ बेनिफ्राय दैया खम जायोबा दैखौ मोजाङै थोजासे सोनानै होनो नांगौ। ओमफ्राय दैया ओ माइआ जोंहा दे देरै देरनानै जेब्ला देरलाङो अब्ला जोङो बेखौ फिथाइ थायनाय बेखौ माइ आबादखौ लानानै बा आबादखौ लानानै फो फालिनाय जायो खाथि गासायाव जोंहा ओ माइ आबादाव बा माइ फो थाराव थांनानै जोङो मोनसे सिबिथाय फालि हैनाय जायो बेनि उनाव जोङो माइया ओंखारो माइया ओंखारनायनि उनाव ओ जोंहा माइ फिथाइफोरा जोंहा मोननो हमो माइ फिथाइया मोनोबा जोङो गोमोस्लिउ गाबनि जायो बेनि उनाव माइ फिथाइजों लोगोसे जोंहा माइनि बिथ' आरो बिलाइफोराबो जोंहा मोनलांनो हमो आरो रानलांनो हमो बे समाव माइ आबादखौ जोङो दिखांना लानाय जायो माइ आबादखौ दिखांना लानाय समाव जोंहा सिगांनि समाव बा दानि समाव जोङो खासिजों हानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालनि बिरोंदामिनजों जौगानाय माखासे मेसिनफोर जोंहा माइ हाग्रा ओंखारबाय जाय जाय खम समनि गेजेरावनो गोबां बिघा हानो हायो नङा होमबा नोंथां? ओ जोङो बेबायदिनो माइखौ बजा खानायनि गेजेरजों जोङो फारि फारि दोननानै जोङो बजाखौ रोगानानै मोनसे लांदां जायगा समानै हाग्रा गैयि जायगा जायखौ जोङो खलसिला होननानै बुङो बेयाव लांनानै जोङो मारा होनाय खान्थिजों जोङो माइखौ बिफांनिफ्राय आलादा खालामनाय जायो नङा होमबा नोंथां? ओ बेबायदिनो जोङो मारा होनाय खान्थि होननानै बुङोब्ला माइ बिफांनिफ्राय माइखौ आलादा खालामनाय खान्थि बेयाव जोङो गुबुन गुबुन राहायै जोङो माइखौ मारा होनो हायो जेरै ओ होदिंनानै माइ फिथाइखौ होननाय खान्थि आरो बेबायदिनो जों आथिखालाव बिरंदामिनजों जौगाहानाय जोंहा मारा मेसिन ओंखारबाय जायखौ जों थ्रुब थ्रुब सोलियोबानो हारसिङैनो मारा जायो आरो मोनसे बावहोनाय खान्थि दङ एबा बेयो जाहैबाय जोंहा गोग्गो माइ आरो गोग्गो नङै माइनिफ्राय जोङो बासिनाय बे जाबाय बावहोनाय खान्थि जोङो बेखौ ओ माइखौ एसे एसे सारनानै फारि फारि संग्रायजों सिबनाय बेजोंबो जोङो मावनो हायो बाट बिनि अनगायैबो जोङो आथिखालनि ओ बिरोंदामिनजों ओंखारहोजानाय बा बिरोंदामिननि जोहै जौगानाय माखासे बावहोग्रा आगजु जेरै फांखा एबा बारनि गेजेरजों बावहोनाय खान्थि बेजों जोङो बावहोनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां? बेनि उनावो जोङो मा खालामो बेनि उनाव जोङो बे माइखौ मोजाङै फोरानस्रोनानै जोङो मिलाव हैनाय बा मि ओ माइखौ माइरंआव दिहुननाय बिखान्थिखौ जोङो बाहायनाय नुनो मोनो बेनि उनाव जोङो माइरं जानायनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै सुनानै संनानै जायो बा बेनो ओंखाम जायो आरो बेबायदिनो माइ आबादा मोनसे ओ गोदोनिफ्रायनो मावबोनाय आबाद नङा होमबा नोंथां जोङो बे माइ आबादखौ ओ बयखौबो फ्राय मावनाय नुनो मोनो। मोनो जोङो बेबायदिनो जोङो आथिखालाव गोबां रोखोमनि माइ आबाद मावनानै जोङो रां आरजिनायखौबो नुनो मोनो गोदो गोदाय जोङो खम समनि ओ खम सम आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बिरोंदामिनजों जौगानायजों लोगोसे जोङो गोबां आबाद मावनो हायो नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो गोबांथार आबादनि गेजेरजों जोङो ओ गावनि जिउनि थांना थानाय राहाखौ जोङो दिहुनन्नानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां। आबादखौ दिखोखांनानै जोङो मा दोननो जायगा नांगौ जायैखाय जोङो मोजाङै दोननो हानाय बायदि जोंहा मोनसे नियम दङ बेखौ जोङो न'सा लुनानै दोननाय जायो जाय न'खौ जोङो बाख्रि होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो जोङो बाख्रियाव दोननानै नांगौ समाव जोङो दिहुननानै जायो गोजोन्थों। थां।